हेलौ औ मा खामदों?
ओरैनो दं
ए मा सुंगो
ओंख्रि संथयाखै मेंनानै उन्दुनानैसो दं।
बाब मा मावनायनि मेंङालै?
अ दहय मोसानायखौ नुआसै आरो।
ए दहय मोसानाय मोनननयजों बिराद खेल लानो रोङासै ना ओरै सासे जौ लोंनायाव थांनानै फैनानै ओंखाम जाखांनानै नोंसोर रेस लानायखौसो ग्रोब लोगोन सफैबाय ओमफ्राय जोंहाबो ओरै मेंनायजों जाबजों दसे माबाबायना उन्दुनानै थाबाय बावबो नोंसोरबो रेस लाखादोंमोन नालाय ओमफ्राय उनाव नोंसोर मोसानाय समाव जों ओरै दुगैनानै माबायावसो न'आवसो थांबाय नालाय नुवासै बावनो
दालाय माथो खालामामदों
नै दा दा माबा दखानाव सालोंनो फै दोंमोन ओमफ्राय मा होनोमोनलाय थांफिनगासिनो दा मावख'आव
जोंबो साहासो लोंहैखादोंमोन ओमफ्राय बावाखै सफैनाया
द'खानाव
नों दा एसे हरनायनि सिगां
आतसा आतसा आसा जों माने ज' जोंना माबाबो गैया साखा खबनैबो गैया ओरैनो माबा बारस'दों मा बुस्थु बे माबा बारस'दों लामायाव
ना गैया आरोखि बारसे
उम
नेवलायसो जागोन बे नेवलाय
जागोनदां मा मा ओंख्रि होनदोमोनलाय
ओंख्रिखौनो मिन्थिथ'आ दाबो जेबो जगारानो गैया
आदसा आदसा हाब सोर सोर लोंहैयामोनलाय दखानावलाय मा मा जाना फैखो मा मा साह लोंना फैखो
साहाजों गुगुनिल'
बाप्रे हाब ओंखाम मोनजायै बायदि गुगुनि जाफैबाय आरो नोंसोर
उम साहाजोंलाय लोगोसे जाफानो लुबैयोना
ए जोंहाथ' गैया साहा खाबसे फखरि थाइबानिखौनो सानैजों राननानै जानांदों ओमफ्राय पापर मोनसे जाबोबाय ओमफ्राय साहा लोंसे लोंनानै थान्दा लोंबोबावबाय जों गुसुनो
सानै,
सानै नंङा जों साबा,
थांजोबथारदों,
उ आसि फैजोब थारदों ओमफ्राय सालोंखांनानै जि गोथाव गय जाबाय नै दा लामा लामा थाबायनानै जा गय जायै जायै नोंजों रायलायगासिनो
ए माथो ओख्रि? संनो नागिरदों नोंसोरलाय दाले
ओंख्रियाथ' दहाय नोंसोर संलांनाय दालियनो दं, ओमफ्राय माबाफोर फाजा आलु फाजाफोर सयाबिन भाजाफोर बानायनाय जायो ना ब'ले ना नागिरलाबायनानै बाथोन खालामनाय जायो ना बले मिथिला मा खालामनाय जायो बेखौ दा स'हैबासो मिथिगोन।
नायानोसो सेन साबा आराम मोनगौमोन ना।
ओ माबानि ओइ सोरबा माबा लाङि सानानै दं ब्रा दैयाव। ओमफाय बेखौनो दा नानाय जायो नामा द'से द'से नायसै
मावहैबावबाय नामा नोंसोरा?
खाव खावहैनो माने है खनसे खननैल'आलाय बिसोर लांखांनानै मालिक लांखांसो जों दा माने नायो नालाय।
औ।
औ बेखायनो जेबो जासलाबनाय नंङा बे।
ओ ओम।
आयु सैमाया लामायाव लाइन ओं लाइन दंङलै हनै।
मालाय बार जादों गरम मोनाखै बे।
जागोनदां बिदिनो। ओमफाय खबर सबर माब्रै?
बिदिनोसै गेजेराव।
ओंखामफोर ओंखामफोर जाया नामा नों माथो आंनिफ्रायसो फिसासिन नुबाय नोंखौ हामै हामै।
ओखांखो जायो ओमफाय ओं जाबां जाया बारा जानाय जाया।
उम खामबो जानो हाया दहायबो जानो हायाखै आंबा उखै हाबनानै बेदर बादिनो
खिन्थु दिनैबा हले एसे बांसिन जादों।
बाब्रे अमा बेदरखाय?
अमा बेदरखाय।
गैया दिनै जाननो हायाखै उखै हाबना फैबाय उदै उदै सागु लायनाय।
अमा बिदैजोंसो जालायबावदों आं दालि जाबावाखै।
हा
अमानि बिदैजोंसो जादों आं मेजेम।
आतसा आतसा। अमा बेदरजों जायाखै होनबा?
हा?
अमा बेदरखौनो जायाखै?
बेदरबो जादों माने अमानि बिदैजोंसो माबा लागायनानै जादों। नंगौ दालिखौ जायासै।
ए। नैलै लामायाव एम्बु गोथै दं।
हा?
लामायाव एम्बु गोथै लोगो मोनदों नै जा गिदिरखा एम्बु बुंग्ला लायबावसो जाजाग्राया।
जाग्राया।
एम्बु जाजाग्राया बैयो जों जाग्राया जाजाग्राया माने
औ
बेखौ
नोंसोर जायोना एम्बु
जानायालाय जायोमोन
मोनाबालाय बबाव मोनजानो मोनजानो
हा
थारा
है माबा गैयाना टस गैयाना नोंसिनिसो दंमोन टसा खनसे लांबायना नोंसोरो नोंसिनि थसासो दंमोन दा सिगांजों नागिरनानै जाबा।
ओ
नोंसिनि थ'सजोंसो जायोमोन ना गैयालै मोना दा अबे बायदियाव थायोथाय बारा मिथिया दुब्लि दुब्लिबो मोनला दै जाजोब्बायना।
दुब्लि दुब्लिफोरानो आमफ्राय गाबोन जेरावबो बेरायहैया
गाबोन अबाव थांनो अखा बोथोराव
माइ गायहैलाबायब्रा हाजिरा फोर दाथ' गायनाय फुनाय ना
आयु खबरआनो गैया माथो माय गाय नोनो लेंफैयाखै
थ' जोंनाव गायनोबा औ गायहै जागोन बारा बुरजा नङा इसेल' गायो होमबाबो लेंबाय आं नोंखौ
गायलाबायजायो माने बारा माबा नंद्राया नालाय आंबो
ओरैनो सावरिसो खिन्थु
जागोन जाया सावरि मा बेदर जायो खोनथाखादोसो औ मा बेदर जायो खोनथाखादोसो
जाला बायोलै
हम
जला बायो
आतसा आतसा
ओ बे नों नोंनि खाथियाव सोरबा सासे थानाया आंनाव माबादोंलै
सोर सासेया बेबा?
सोंलाय सोंलाय
आंनि खिथु उनाव गोजानो मानसिफ्रानो माबा अबेबा आर्मि ट्रेनिंआव अबेबा आरमि आरमिफ्रा माबा अबेबा थांनो जुद' जाहैनो बायदि लाइन लाइनसो थाबायनानै दं मानसि फो
अ बे रुंसारि जानाया आदाया फैयाखैना
ओहो बे फैयाखै
बिनाव थांफादोंमोनना सासे लोगोआ
अ आतसा आतसा आसा ओम बे हरदोंमोन औ आदसा बेबायाददिसो हबा र'खो खोन्थानां। दङ दंनाया
ए हरदेरदों बे
बेनो हरदों
ओम
ओम दे जाबाय दे एबारना
औ
दाबो मोनहैआ?
ओम मोनसिगोन नै बारा गोजान गैला खिन्थु एसे गोजान दबावो गोजोनालाय थाबायनायसो जि गोजान न' लासै लासै थाबायनांगौ उफाय गैया थाबायनाया एखेबारे मानसिफ्रानो दिसथाबथार
औ।
मा होनबावनो फ फन रायलायनाय जेबो मिथिया
ओंखायनो सिगां नामा
औ मानिया होमबाबो बारबोनानै दिस्थाब खालाम बायनायावनो दं बुजिया खोथाफोरखौनो इसेबो है खाथायाव लिरै लिरै बुजायबासो बुजिगोन बिसोरो ओरै खर'आव थां माबायाव लेखा फरायग्रा मोनसे माबा थायोना जेनेबा बिसिनाफ्राव फरायबा खुग्राव खबर लुन लुन बुलायबासो बुजिगोन बिसोरो बिदिफोरों जाबासो मोन गोदो जानो मोनाखैना गथ' औ गोदो फोरोंजानो मोनाखैना सिबाय अन्थाव बाथाव गथ'फ्रा
औ
दा फोरों दा फोरोंबा मोजां रोंगोन बिसोरो फोरोंनांगौ बेखौ बिसोरखौ बिदिनो हायोबा नों फोरोंफैदो बिसोरनि मास्टार जादो
हाब आंजों फोरोंजानांगौबा मोखांफ्रानो रुजोबगोनदां बिसोरना
आयौ रागार उ नो एद' माने बेभाब मानिनांगोनलै म मानिनांगोननोखौ जबन्जनि दिनैसो खोनानानै गिबाय आं माने नोंखौ
नोंसोर नुवाखैना र' मलबा नुगोन
उ नुफेराखैबो जाहैबाय एखायनो ओमफ्राय नोंसिना आब'आ मा खालामदों मांगाला
ओरैनो दं
ए बुनागौलैय बेखौ बांद्रायबाय नोंसोरना आब'आ एखेबारे आंखौ बोरैबा नासयनाय नासयथारो बियो
नासयोना
बिरादनो बुनांगौ बेखौ आखलला गाज्रि जाथारबाय बे ज है सैमाफ्राबो दावराव ब्रा जि सोंबायथायो मिथिखायो लामा दंहोनानै लामाजों मानसियालायो होननानै एखेबारे नुङाखै सोंलाबाय थायो नैनोंखौ गथ बुंनांगौ बेखो एखेबारे दिस्टार्बथार माने बिदि खल खर रायजलायबा एसे माने आवग साबनाया दानखियो बेखायनो इ्कुलाव रायनांगौ ज फैदों थाब रायांग ज फैदों आरोना बैिबाय थाखोाखौ
औ
एसे ख'रा ख'रा रायलायनांगौ जाना फैयो। माने बाहेरानि बाहेरानि माखासे आवाजफ्रा हाबदेरैनि आरोना
ओ ओं
सामफ्रामबो बाहारायाव थाबायगासिनो नालाय बार जागासिनि बार जानायखौनो होननांसिगोन जों लासै लासै थाबायलांगासिनो नालाय उम बे दहाय नोंनाव हरनाया सासे हरदेरनाया
ओ
दा आंजों माबाखांबा रायलायखांबा हरोनो दा माबा बाय जाबाय हमबानो जाबाय
आं नोंनाव खनसे मावाफिनसै
ओ जायो बेजों रायलायग्रोदोब्रा ओमफाय दाहरदो खोथा मोनथ'नाय नङा नङाबा खोन्थाखाबाय आं बुजिदों दा खोथाखौ आं मा होनदों बुजिदों दा
औ औ
उम माने आजों रायलायखांबाय नालाय बेजों रायलायदोलाय बेजों राय बिजों रायलायखांबाय नालाय आनाव हरदो बिनिफ्राय आंजों रायलायखांना आरो बिनाव हरदोलाय ब्रा बेबायदि आमफ्राय आं नोंनाव हरबावनो स्लाइ आरो बिबायदि खालामदो होनबाना फोजोबदायो रायलायनानै फोजोबदो ओमफ्राय सोमोन्दो गैलायला जों माने
औ जाबाय बुजिबाय आं दिनै
हा
औ बुजिजोबबाय आं दिनै
थारमाने नों बांद्राय बुजियाखैमोन खोथाफोरखौ
आद सा दिनै बुजिबायदा मोदजांनो। औ औ खोथाया थाब थाब मोना ना मा खो
औ बेखौनोथ' आं सिन्थासो जायो
बेबायदि खालामनांगौब्रा जेनेबा आजों रायलायखांबायना बै सासिजों दहाय हरदेरनायनाव हरदोलाय बिजों रायलायखांबाय नालाय बेजों बे ह' बेखौ हरनो थिनदो बेजों रायलायखांदो रायलायदो ओमफाय नों आंनाव हरदोलाय आजों दुर आलाखोथा रायलायलायबाय ओमफाय आजो रायलायखांबायना आरो नों बिनाव हरदोलाय बिबायदिब्रा बिदि रायलायबाय थाबानो खोथाया जोबो आरामनो
जागोन जागोन
औ दे बिदिब्ला दोन्थ'नोसै
औ दे।
औ दे।